ओ सिखारफैयाखैमोनलै।
औ।
उम। हरजादों खोना
हरजादों औ जागोनदां
औ दे।
उम दे। माखौ स्टार्ट खालामगोन ओमफाय जोङो?
लारायनाया?
उम ओमफाय दा हरदोलै नामा
नों हरदोब्रा।
बुंहैदो रा नोङो। आंबो उसुबिदा जायो आंखौ बुंनो हायाना आङो आं थाथिरगोनना थाथेरा थांबाय थानाय सम मोनगोन ना मोना? खोनायाखै।
ओयस।
ओंखाय आं सम मोनगोन ना मोना नंदों आं आंखौनो आं।
होमबाबो हरनादोनब्रा।
सम मोनोबाथ' आं हरगोन मा
उम नोंसोरखौ बांसिन सिनायसिनो ना।
नङा आं सम मोनगोन ना मोना मोनदों आंखौनो आं ओंखायनो आं बुंहर गोरला बायनो बादों गावनो। फैया माथो होनजानो गिदों आं।
नङा दामग्रानि माबाखौल' सोर सोर माबायो बेखौ एसे खिन्थ हरनानै लाल' बेखौल' होनहर।
उम।
खोनायाखै।
आंहाबो नै बैयाव खोलाहा गायहैनांगौ ना माइ।
उम।
जेनेबा माबानिफायसो फुंनिफायसो मुखुब
ओं।
खोनाहां खोनाहां जाबायलै।
मेथाइसो खनदों मालानो मेथाइसो खनदोंमोन।
होद मेथाय खनाखै बिसोरो दामदोंलै।
नो नंङालै माबाजों होनदां बिबि माबा होननाय जों मेथाइ खननाय खोनादों होनदां।
ए।
हो हो
खोनायाखै ओमबाय दा?
ओहो दा खोनाबायब्रा दहाय खोनायाखै औ औ।
मानि बार'थानि उनिफ्राय लाजानो लुगैदोंमोन जों। हा?
ए औ। आ ओमफ्राय आं। दे होनदो।
हो मारै?
म मा होनोमोन?
आं खोनाखै नों होननायखौनो।
आंबो होनाखै।
ए। आं मानि बार'थानि उननिफ्राय लानो लुगैदोंमोनल' होनदां।
ओ जायोना बिदिनो खालामखागोन दां खालामनायालाय।
उम। जेनेबा फुङावसो मुखुब मावनाय जायोन खामानिया।
ओम।
उम।
मावफानो मोनाबा बेयाव हा?
बार'थानि उननिफ्राय लायोबालाय मोजां बयनिबो। नों फाग्ला दसथानि लायोबा आस' आस'खान्दा जायोना।
आस खान्दा जायो ओम।
टाइम लानो जाथावा माथावा।
फुङावबो जाजोबा बेलासियावबो जाजोबा जायोना।
उम। दे रायलायदो नोङो आं उसुबिदा मोनोलै आंनावनो आं। खोनायाखै?
दे दा हरनाय नायदो। आमफाय माथो दै गग्र गाग्रा होन्दों ना थाबायगासिनो दैजों?
थाबायाखै दै जिङावसो थादोंब्रा आं।
ए।
जामफै।
दा हरदो मेसेजखौ।
हनै आं नआव थागोनना थाया आं आसा गैयालै आंखौनो आं। मोनबाय थांगोन ना थाया आंखौ आं ओरै खामानिफोर मोनबा खामानि मावलाबायगोन आं।
उम।
जारला जानानै दंना आंहाबो दामानि। सोलाबबाय थाया फाग्ला कनथिनिउ टाइम होनो हाया जोङो
बेनोथ'।
उम। एसे साननांगौबो जायो गावनिखौबो। अ नायसै गामोनबा मारै जायो।
उम औ।
उम। आं ओंखायनो मैया गोनो गोथो जानायखौ नुवाखै आङो। मिथिंफ्राव मा बुंनो मा मानो आं थानाय नङादां मानि
उम।
ओंखायनो कनफिडेन्सखौनो खालामनो हायाखै आं मैया।
उम।
मारै जागोन औ खोनायाखै।
खोनादों।
उम।
बेबा मारै जागोन।
उम।
मोजाङै मोजां जालांबाथ' मोजांसै।
उम।
मास्टारानो फैयाबा मारै जारला जानांगौ जाखो।
उम।
हा।
उम।
बेनो बे बेनो बे जाबाय थायो बिसोर खामानि गैया फोरोंफैयानो जेबो जोंखौ। दामनायनि मानायनि होनबालाय बिसिनि नामखौलाय मा नांनायनि लानांगौ जों बिसोर फोरोंफैयाबा नामखौ बिसिनिखौ
उम।
जों इउटुबाव नायनानै सोलोंनो हायो होमबा।
खामानि गैयालै
उम माबा सोलोंनो थांबाबो मोजांखौनो फोरों हरा जोंखौ।
उम।
खेला गेलेनायासो बांसिन जाहैयो फाग्लाना।
उम।
मोननै मोनथामल'।
उम। वात्साप आव मा बेखौनो थायो खालि बागुरुम्बा मोसाग्लांनाय बारदै सिख्ला। मा जानांगौ जेबबो रोङा बिदि आवगाया।
दस्रा दसे मोनोना
उम बेजों सोलायनांगौब्रा वरसपआव। बायोना माखासेया
उम
बेनो बे बेखौ फोसाबबाय थानाय रोंखानाय जा सिनै जालाय लाङो।
उम
एसे सोलायबा मोजां जागौमोन। हा?
उम। दामनायफोरखौथ' फोरोंफैयानो ना।
फोरोंफैयालै गैया बेसेबांबा
बेजोंलाय मा जानांगौ।
रोङाब्रा बिदिजों जेबो उम। सोलोंनोबा हायो जोंहाबो
उम।
थांनाय फैनाय बायदिल' मोनबाय थायो आं दाना सानफ्रामबो प्रेकटिसखौनो खालामनाय जाला नालाय जोङो।
उम बेनो बे
ओरैनो थांबाय फैनाय बिदिल' मोनो आङो दाना।
उम। बार जाखांनाय बायदिना
उमम। इन्टारेस्ट गैया गैयासो जाबाय दाना।
उम।
एसे इन्टारेस्ट थानांगौ मा ज' ज'। मोसाग्राफोराबो मानिलाया नालाय
उम मेसेस हरलायबायलै।
सोर हरदों।
सोरबा सायले नोलै।
थाङा मोनगोन जगेस औवारिसो हरदों।
उम थाइलेन्डनिखौ माबादों रिप्लाय खालामदों। सोलाबथ'ला आं सोलाबनायालाय
फाग्लासो बे मानसि सासेआ मिथिबाय।
उम औ
खोनायाखै गाव हरनो हायो गाव हरहोआ बेयो जा फाग्ला बि मानसि सासेआ
जखेसना माबा होननाया
उम जगेसा। फाग्लाथार बे गावल' हरनो नागिरो बयनावबो ओमफ्राय गाव हरजा होआ गावनाव
हरजा होआ गावनावथ बे फाग्लाफोरा बे
खालामथाबो आरो ओंखायनो आङो रिप्लाय होआ बिनिखौ जेबो
जेबो हा
बेजोंनो दाख्लै थाल मोनखाबाय आं बेजोंनो रायलायालां सथिबो नंखादां
ए नों रायलाय खांबाय बेजों
खेबसे आं माबाबायब्रा गावहा हरग्रोबाय नोगोनो ओमफ्राय आं दा हन हरसिनगोन दे आं दसे थानानै नाय होनबाय गैबावआ फाग्ला दसेनो दस्रा दस्रा रायज्लायबावबाय
ह
होनखाथारबाय गावबो रायज्लायजागोन खोमा होनबाय बि गैबावा
गैबावा उम
ओंखायनो बिनिखौ रिफ्लायार खालामालां जेबो दा
उम
सिख'खौ होनालाय बिदिखौ
होखाया नै ओरै एरिया नंखाया बे अदालगुरिनिसो मानसियाबो।
उम मालायाव सोंहरहरलाय माबानाय मा होनो आं दङ होनहरनानै रिं था होनांगौ हमना लासिनो दोननानै थासखौ मोनथिबाय। बिदि मानसिखौ। उम बिदिखौ एदावना लाहरनांगौ।
जारला खालामनांगौलै।
बांद्रायखौ दे आंनाव हर होनफ्लालायदो ओमफ्राय हमालासिन थादो।
मोनसे कमप्लिट जायाखैनो उम
माबायदि जायो जानोलै।
बै माबा माथो नोंना माथो फनानो हाबफैयाखै आंनाव होनहरफ्ला लायनांगौ।
देलाय देलाय हरफिनबावलाय होनलायनानै।
खोननै खोनथाम गाज्रि खालामनो।
खोननै खोन्थाब गाज्रि खालामनांगौ। ओमफ्राय लास्ट बारावहाय नोंना जालालै बे होननानै बुंहरदों।
थगायखायो नामा।
उम दाख्लै सासे सिख्ला आं हरनो होननानै बिनो खामदोमोन आंनाव।
हमाखै आं जिखुन जाया नुजाफैखादोंमोन आरो। हमासां
रानलायनो बानानै
उम लायरायनो बानानै। दालाय आं दे गाबोनखौ हरदो होन हराखै दिनै जाला बे होननानै।
उम
मोनाथारना ओरै लिंहरबाय न'आवहाय। न'आव थांबाथ' नांखाया नालाय।
जारलाखा नामा
उम
जोंनाबो ना नाय
गोदान हाबबावबाय नामा नोंना?
माया? गैया बिदिनो बिदि गैया।
उम
नुजाथ'वाखै।
खोनबेसे जाखो नोंना गासै?
माया दा रायलायनाया जिस्नि बार। नोंजों जि।
ओ दाजों ओमफ्राय माबायालाय बेसेबां जाखो? राङा राङा गासै बेसेबां जाखो? द'जौ ब्रैजि जाबाय नोंना।
ओ।
उ। आंना मा नांगौसो बा रां ननायदेरबावोसो बाजौ जानो।
बाजौ जानो ए।
दाख्लि बाजिदाइनल' हाबदोंना फार्स्ट ना ओमफ्राय फार्स्टना माबा हाबदों आरो। दाख्लै फार्स्टथार हाबनाय ना माबा हाबदों मा होनो। ओ मा बेसेबांमोनलाय। मा होनो माबा जानो।
फ्राय जोब्बायलै टाइमआ।
ए दे।